औ नोंथाङा बुंलाय।
अ खालामदों दालाय?
ओइ नै दंथ'यो दायो ओरैनो।
अ बेलासिनि ओंखाम जाबाय ना?
अ बेलासिनिथ' जाखांबाय नोंथां जानायाथ' नोंथाङालाय मा खालामदों दालाय
आं नै उरैनो उन्दुनानै
ओ अबेयाव दङ नोंथां
नै न'आवनो दं ओरैनो।
आतसा
ओं ओहो दहायनो जादों जानायालाय
ए ओमफ्राय खबरा माबोरै
बिदिनो दंसाबो मा होननो आरो गेजेरावनो बरर्थमान
आदसा गेजेरावनो आरोना होमबा।
औ नोंथांनाव कल खालाम हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं एसे माने गोदोनि बागै एसे सावरायनो होननानै कल खालामहरनाय जादों आरो माने
अ' गोदोनि मा नोंथां
गोदोनि समाव गाननाय जोमनाय बर'फोरनि आरो आथिखालाव माबोरै सोलायबोखो बेफोरखौ लानानै एसे सावरायनो। होन्नानै हरनाय जादों आरो ना नोंथां।
आदसा नोंथां मोजां नोंथां मोजां सावरायजागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
सावराय जागोन ना?
बिदिब्ला नोंथाङानो जागायग्रोदों नामा नोंथां।
अ बर' बिदिब्ला आं एसे जागायनानै होसै नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां जागोन दे।
बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो फैफाखानाय। बेयो माखासे गामसा दख'ना बिदिनो फास्रा। आर'नाइ बेफोरो बर'फोरनि गुबै। हारिनि सिनायथि होननानै जों बुंनो हायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
मानो होनोबा गोदो गोदायनि समाव माने खोनानाय बायदिब्ला आरोना जारिमिननिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला गोदो गोदायनि सम'आव मानसि बा सुबुं माहारिफ्रा जि जोम गाननो रोङामोन बिफां लाइफां बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौसो बा दंफांनि बिगुरफोरखौसो सुनानै गानलाबायोमोन होननायबायदि खोनादों आरो ना माखासे सुबुं फोरनिफ्राय बा गोदोनि गोदायनि आबै आबौमोननिफ्राय बिनि उनाव जेब्ला एसे एसे सुबुं माहारि बा मानसि नि साननाय हनाया एसे जौगाखांबोबाय। गोजौनिफ्राय एसे साननो हनाय दा बांबोनो हमबाय अब्ला एसे एनै साननो हानाय गोहोआ जानाय लोगो लोगोनो बिसोरो गावसिनि साननायजों जि माखा से बानायनो जि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ एसे बानायनो रोंनाय लोगो लोगोनो बिसोरो माने बानायबोजेनबाय बै समनिफ्रायनो दि बर'फोरनाबो दङ जे गाननाय जोमनाया एक्सट्रा आलादायै बिसोरो दानानै लानो हानाय गोहो बानायनानै लाबोदोंमोन आरो ना जेरै आगरफोर बै समनिफ्राय जेब्ला रोंजेननाय बे समनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव जेरै दंफांजों बानायनाय बा मा खासे आगजुफोर जेरै थार बिदिनो ओ सोरखि बायदिसिना बिदि बानायनानै बिसोरो गावसोरनि गाननाय जोमनायनि थाखाय माखासे जि जोमफोरखौ दानानै लाबोनायखौ जों बुंनो हायो। जेरै बैफोर आगजुफोर बानायनानै लानायाव जोंहा गोबां बिफां बा बिदिनो माखासे नांगौ जानाय आरो औवा बायदिसिना बेफोरखौ जोङो बानायनानै दानानै गानबोनायखौ जों खोनानो मोनो बा नुनो मोनो बिदिनो एसे साननाय हनायफ्रा गोरोंनिफ्राय गोरों बा डेभेलपनिफ्राय डेभेलप जाबोनाय लोगो लोगोनो बिसोरनि गोसो गोसोआव माखासे सानखांथिफोरा फैयो जे जोंहा बिदि थाबाय थायोब्ला बा बिदिनो जों रायजो जालांबाय थायोबा जोंनि इयुन नि फैगोन जेनेरेसननि थाखाय जोङो मा माखासे दावगालांनो हानाय बा माखासे बिथिंफोरखौ जों बोरै फोरोंलांनो हानो होननानै एसे एनै साननाया डेभलपनिफ्राय डेभ्लप जाबोबाय थानानै दायो जों बिसिम सफैदों आरोना। दा जोंहा बिसिम सफैनाय लोगो लोगो गोदोनिफ्राय नायोब्ला गोदोनि समाव गाननाय जोमनाय आगर आखाइ एरखांनायफ्रा जोंहा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे आगर आखाइफोरखौ नुनानैनो एरखाङोमोन। होननानै जों खोनानो मोनो नाथाय आथिखालाव जों बेफोरनि बागै एसेबां नुनो मोननायखौ जाया आरोना गोदो गोदायनि समाव जों बिजाब बा माखासे आबै आबौ न'निफ्राय खोनानाय बायदिब्ला दाउ बिरनाय दाउआबो गोजौजों बिरलांनो हायामोन होननाय बिदि खोनादों आं माने दाउफोरखौ समायना दाउफोरा गोजौजों बिरलाङोब्ला बेखौनोल' गावसिनि सि गाननाय जोमनायफ्राव लोगो लोगो आगर एरखांनो हानाय गोहोफ्रा दंमोन होननानै खोनानो मोनो आरोना। जेरै जों बर'फोर बर'फोरनि गाननाय जोमनायाव आगर एरनाय होननानै नायोब्ला जों नुनो मोनो जे गोबां आगर दं बर'फोरनि गेजेर गाननाय जोमनायनि गेजेराव जेरै जों बुंनो हायो दाउसा मोख्रेब आगर थाइखेर बिबार बिदिनो हाजो आगर बिदिनो गोबां आगर दं आरोना जेरै जोङो आरननाइाव होनोब्ला बे बर' हारिनि मोनसे सिनायथि जोंहाथ दाखौ दाख्लै बावैसो जि आइ टेग मोननो हाबावबाय।
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
जेरै जों आरननाइाव हाजो आगरजों जोंहा बेखौ समाय होनो नाजायो। गोबांनो बेयो मोनसे आरननाइनि नेरसोन महरै जाखाबाय बे बे हाजो आगरा जोंहा जेरै आरननाइाव गैयाबाथाय जोंहा आरननाइ होननानै जों बेखौ सिनायथि होनो हाया। बिब्दि बेबदिनो जोंहा बर' हारिनि गाननाय जोमनाय माखासे दख'ना गामसाफोरनि गेजेरजोंबो जोङो माने हारिखौ बर' हारिनि गाननाय जोमनाय होननानै जों सिनायथि होनो हायो आरोना जेरै जों बे हारिनि गाननाय जोमनाय गैयामोनब्ला जोंहा बर' हारिना जेबो गावसिनि दोरोङारि फोथायनाय गोदो गोदायनिफ्राय जेबो गैयानो होननानै जों गुबुन माखासे हारिफोरनि गेजेराव जों सिनायथि मोननाय नङामोन बा बुहुमनि गेजेराव जों सिनायथि मोननाय नोङामोन। बिदिनो जोङो गाननाय जोमनायनि बेलायाव बिदि बुंनो हायो आरोना। बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्राय गावसोरनि गाननाय जोमनायखौ गोबां रोखोमै दानानै गानबोदों आरोना बिदिनो आरो बिनि बागै नोंथाङा एसे एनै मोनथिबावोब्ला आंनो फोरमायना होबौलाय आं एसे बिसेबां मिथिजोबासैबो
आ बिदिब्ला आं एसे बुंना होनसै नोंथां आं मिथिनायखिनिखौ
औ औ
फ्राथ' गावहानो आंगो गानग्रा जोमग्रा दंखायो नङा होमबा नोंथां गोदो गोदायनिफ्रायनो गान बोनाय जेरैहाय बर' आइजोफोरा गानो जोंहा दखना नङा होनबा दख'नायाथ बर' हारिनि सिनायथि होननानै मिथिखायो बेखौ जै सोरबा बर' आइजोफोरा दख'ना गानब्ला नाथाय बेखौ बाहेरायाव ओंखारबाथाय बेखौ बर' होननानै जोङो सिनायनो हायो गुबुन हारिफ्रा जोङो गुबुन हारिफ्रा डाइरेक्ट सिनायनो हाखायो आरो बियो बर' सुबुं बा बर' हिन्जाव होननानै बिदिनो आरो हौवाफोरनि बेलायावबो हौवाफोरा गामसा गानो बेफोरखौ जोङो मोनखायोदि बेबायदिनो आरो आरनाइ आरनायाबो मोनसे बर'नि मोनसे माने आंगो गानग्रा माने गोदो गोदाय नि समावहाय गोदो गोदायनि खोथा जारिमिनखौ नायोब्ला मिथिनो मोनो आरो नोंथां जेनेबा
गोदो जोंना बर' जोहोलावफ्रा बहाबा दावहाफोर नांनो थाङोब्ला माने
हरसे गाहामावनो आइजोफोरा आरनाइखौ दानानैहाय गानहो हरो बेफोरबायदि होननाय खोनोमोन आरो हरसे थारला दानानैनो हरसेनि गेजेरावनो दानानै बर' जोहोलावफोरनो बै आर'नाइखौ गानहो हरोमोन आरो आरो आथिखालावबो बे आर'नाइखौ जोङो गेदेमा सुबुंफोरखौ मान होनाय बा सोरखौबा बरायनाय सोरखौबा मान लानाय बेफोरबायदि गोबां हाबाफोराव जोङो आर'नाइखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां जोंहाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो नो नोंथाङा बुंबोनाय बायदि गोबां माने आखा फाखा आगर एरनायावहाय दख'नानि आगर दख'नायावनो जोंहा गोबां आगर मोननो हायो जेरै मकर दामा बेफोर बो मोनसे आगर एरनाय ओ थाइजौ मा होनो बे खौ थाइगिर बिबार ओ फारौ मेगन मै आगान मोसा आगान हाजो आगर बेफोरखौ गोबां माने आखा फाखामोन गोदोनि बर' आइजो फोरा माने दानाय लुनायावहाय आरो ना माने ओ बिब्दिनो माने जोङो जोंनि हारिमुखौ लाखिबोदोंमोन आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो आथिखालावबो मोननो हायो नाथाय गोदो गोदाय जोंनि बर'फोरनि न'खरावहाय न'खरफ्रोमबो माने गंसे न'खरावहाय मोनसे हिसान थायो होननाय खोनादोंमोन आरो नोंथां दायो फैयै फैयै जुगाथ' सोलायबोबाय नङा होमा नोंथां ओ बेवहाय माने जों नुनाय जोंनि माने जोंनि जेनेरेसना माने बेखौ इसेबां मोनबोआ सै आरो माने सोरहाबा गामियावहाय जोंनियावनो गामियाव ओ खोब दङोबाबो गंथाम गंनै ओ गंब्रैखौनो हमना ला गंब्रै बेफोरबायदिल' हिसान थानायफोरखौ नुनो मोनसै आरो आथि- ओ आ थिखालाव माने हाथाय बाजारफ्राव मोननाय मेसिनजों बानायनाय आथिखाललाथ' गोनोखोआरि मुगा नङा होमबा नोंथां
ओ बेबायदिनो गोनोखोआरि आदबजों बखननाय माखासे मेसिनफोरजों। ओ दानानै दिहुननाय जोंनि बर'नि माखासे दख'नायानो होन गामसायानो होन आर'नाइयानो होन गोबां बायदि बायदि गाबनि माने मोननो थांसै आरो दाना आरो मेचिनावथ' दाथ' गोरलैयैनो मोननो हायो नालाय ओ दानायावथ' जोंहा गोबां सम नांगौ नालाय आरो खस्थ'बो दानानै गाननायावहाय मेचिनावहाय दानानै दा मेसिनावहाय बानायनायाथ' बेसेबां गोबाव नाङा नालाय ओरैनो मोननाय जेनेबा रां होबानो बायबा नोदि मोनबोयो। बेनि थाखायनो दा गोमालांनो हमबाय आरो इसेबां जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव दानाय लुनायफ्रा ओ बेबायदिनो आरो सोलायनाय फैनाय होननानै बुङोब्ला आथिखालाव माने
ओ गोदो गोदाय बर'फोरा दख'नाखौ गानोमोन आथिखालाव माने मेख्लाखौ मेख्ला आरो द मा होनो बेखौ मेख्लाखौबो गानो नामा आथिखालाव बेबायदि खोनानो मोनदों आरो आरो नुबोदों आरो नोंथां। आरो लोगोसेयैनो दाथ' बायदिसिना गाननायखौ गाननायखौ नुनो मोनसै आरो जों दा। ओ जेरैहाय ओ बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदायथ' गैयामोन माने बेफोरो ओ जेरैहाय जों दा गानबाय थानाय ओ लंपेन्ट बायदिसिनाफोरखौ बारा इउस खालायामोन आरो गोदो गोदाय बर'फोरा माने ओ बे बादिनो बर' फोरनि आंगो गानग्रा गामसा आरि बायदिफोरखौ गाननानै थायोमोन। आथिखालावथ' गोबां ओ टि सार्ट बा सार्ट बेबायदिनो लंपेन्ट बेफोरबायदि ओंखारबाय। बेफोरखौ आरो आर'नाइनि जायगायाव सोरबा बायदिया माफ्ला बायदिफोरखौ बाहाय नो हमबाय ओ आथिं खालावहाय नोंथां बेबायदिनो आरो
औ
आरो बुंनो थाङोब्ला नोंथां। ओ फैयै फैयै दायो। सोलोंथाइनि मुगाबो जाहैबाय नालाय बेफोरो लासै लासै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोमालां थांनो हमगासिनो आरो बेफोरबायदि दानाय लुनायफ्रा बेखौ जोङो हमथाना लाखिनो हायोब्ला मोजां आरो बेनि गेजेराव जोंहा गाननाय जोमनायनि गेजेराव जोंहा नोंथाङा बुं ओंखारबाय दहाय जि आइ टेग मोननाय हिसाबै जोंहा आर'नाइया थाखाबाय बेखौथ' दायो। ओ गुबुनफ्रा आंगो बा गावनि होननानै बुंनानै लानो हाला बियो बर'नि होननानै ओ रोखा रोखा जानानै था बाय नङाब्ला आथिखालाव बेबायदिनोदि माखासे हारि फोरा जोंनि बर' हारिनि माखासे आगर बा माखासे ओ गाब गाब होनायफोरखौ गावसोरनि होननासो बुंना लानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ नङा ओमबा नोंथां।
औ औ औ दे नोंथां जासिगोन नामा ओमबा
अ जागोन दे नोंथां जागोन जागोन ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों जोबोद नोंथां।